ओ
औ नोंथां खोनादों दे नोंथां
अ नोंथाङा ओरैनो मा खालामना दं
नोंथाङा आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ नोंथां जेनेबा नोंथांनि सेराव मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरदोंमोन
औ नंगौ नोंथा नोंगौ
सावरायजागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां
अ बेनो जाहाय जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय
उ
बे दोरोङारि जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा औ दे फोरमायलाय
औ नोंथां दा जोंना दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबाथ' जोंना गोबां जानाय लोंनायफोर दङ जेरै गोदोनि ज जाबोबाय थानाय अनलाजों दाउ जोङो बायदिसिना जोङो जेरै सबायजों साम' सबबायजों दाउ सबबायजों अमा थास' बिबारजों जोङो ना गोरान नारजिजों अमा बायदि बायदि जोङो जाबोगासिनो दं आरो नों नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोङो दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै दा नोंथांमोना मोनसे मोनसे दोरोङारि थानायखौ नोंथांनो फोरमायनो सानदों आरो नोंथां जेरै जोङो दोरोङारि जानायखौ होनोब्ला जोङो आं नोंथांनो सबायाइजों साम'खौनो नोंथांनो आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथां औ दा नोंथां सबाइजों साम' जानो गोनांब्ला जों गिबियावनो साम'खौ नांग्रोगोन आरो नोंथां साम'खौथ' जोङो बायदिसिना जोङो हाइ बाजारफोरावबो मोनो आरो नोंथां बे बेनि अनगायबो जोङो बेखौ दुब्लि फोथार नङाब्ला जोङो दंग' हाख खर बायदिसिना फुख्रिफोरावबो जों मोनो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो बै आसामावखौ जोङो न' फारसे लाना फैनानै नोंथां बेनि उनाव जों बेखौ सानसे बा साननै जो सोमना दैयाव जोङो सोमना दोननांगोन जत बेनि बेयाव थानाय बायदिसिना हाफोरा गबयो बेनि उनाव बेयाव बिजानु थानायफोरा खारो बेनि उनाव जोङो बैखौ मोजाङै सुना लांगोन आरो नोंथां सुखांनानै जोङो बेयाव खुगायाव थानाय जों दाखोन बे गडानखौ गारनांगोन गारखांनानै जों बेनि उननि बाहागो उननि बाहागो माने लान्जै मागखौ जोङो दानस'नांगोन आरो नोंथां दानस'नानै जों फन खेब जेबाव जों सुबावनांगोन बा अखांनायनि सावखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै जोङो थाव एसे होनानै जों एवफ्राना लानांगोन जाहाथे जोंनि जोंनि बै साम'नि सिङाव थानाय जोंना मोदोम बाहागोआ दे मोननो मोन मोननाय मोनो बेनि उनाव जोङो बेखौ मोनसे दोनग्रा जाग्रा जाय जि जजाया जोङो खांसि नङाब्ला जोङो गामलाफोराव दोनथ'नांगोन आरो नोंथां बे उनाव जोंना सबाइ सबाइखौथ' जोङो बायदिसिना जायगाफोरावनो मोनो जेरै जोङो आबाद मावनानैबो जोङो सबबायखौ मोनो आरो नोंथां बेनि अनगा दखान दखान हाथथाय बाजारफोराव जोङो सबबायखौ मोनो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो लाना फैनानै सबाइखौ बेखौ जोङो दैयाव दैयाव जोङो सोमना दोननााङा आरो थां सोम दोननानै जों उनाव जों बैनि जोङो बिगर बिगरखौ जोङो मोजाङै जोङो गाखांनानै जों बेखौबो एसे थाव होननानै जों एवफ्रनांगोन आरो नोंथां बियो मोदोमो बेनि उनाव जोङो बैखौ बेखौ सारायाव जोङो दै लानानै जों बेखौ खोबना दैखौ जोङो लानानै जोङो बै सबायावनो जोङो बेयाव होनानै जों थोबनांग गोथां खोबखांनानै खोबना होब्ला जोंना बियो गोदौबाय थाब्ला अब्ला जोंना बै सबाया जोंना गुन्दै गुन्दै जालांगोन आरो अब्ला बेनि बेनि उनावबो जोङो बै खारै बर' हारिया गोदोनि नसाबबाय थानाय जोंनि खारे रोसिखौबो जों बेयाव होनांगोन बेयाव बेखौ जोङो होब्ला बै जोंना ओंख्रिनि गाबा सोलायो आरोदां जोंना एसे गो्जाहां जायो अब्ला जोङो बेखौ ज गोबाव जोङो गो गोदौबोनांगोन जेब्ला जों खार थिखैयो अब्ला जोंनाथ' बै सबाइ ओंख्रिया जोंना
औ
जोंना गुन्दै गुन्दै जालाङो आरो नोंथां गथा जालाङो आरो दैजों जोंना गोरोबनानै जोंना गथा जायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोङो बै एवफ्रानना दोननाय जोंनि साम' साम'खौ जों बेयाव होना होनांगोन नथां होखांनानै जोङो बेयाव बायदिसिना जोंना मस्ला दङ जेरै जोङो बुंनो थांडीब्ला जोङो सामब्रामजों मोननाय जोङो बायदिसिना जोंनाया देनाय मस्ला बिनि उनाव फालौ गोरान बायदि जोङो संख्रि जिरा नङाब्ला जोङो बारिफोराव मोननाय जेरै खासिथारि नङाब्ला बायदिखौनो जोङो होनांगोन आरो नोंथाङा बेबायदि होनानै जोङो बै सबायजों साम'खौ जोङो गोबाव गोदौबाय थानांगोन बेनि उनाव जोङो मैगंखौ जोङो संनानै थां जेब्ला जोंना मोननानै संख्रिफोरा जोंना नाङो अब्ला जों बै सबाय सबायजों साम'खौ जोङो संनानै बेफोरबायदिनो जोङो जायो आरो नोंथां अ बेनि बेनि अनगायैबो जोंनाथ' गोबां बर' हारिनि जोङो जानाय लोंनाय दंबावो जेरै
औ
थास'फोरखौबो दङ थास'निथ' जोङो गासैबो बाहागो जायो आरो नोंथां जेरै थास' बिबार थास' बिथ्रि थास'नि जोङो मोदोमबा मोदोम बागोखौ जोङो नाफाम बाननायाव जायो जेरै थास'नि बेदर थास'नि आथिें बायदिसिनाखौ जोङो बायदि बायदि ना बेदरफोरजों जानाय जायो आरो नोंथां बेनि बेनि अनगायैबोथ' जोंना गोबां फाथोजों गायनाय नारजिफोरखौबोथ' जोङो गोबां जायो आरो नोंथां औ नोंथाङाबोसे बे बर' हारिनि दोरोङारि जानायनि बागै नोंथाङा फोरमाय हागोन नामा नोंथां जेरै खारै मैगं होनानै जों बायदिसिनााबो रोङारि जानाय जायो बेनि सायाव नोंथां
औ औ हागोन नोंथा आं जेरै जोंनि बर'आनि दोरोङारि जानाय ए बर'फोरनि मोजां मोननाय मोनसे जाग्रा ओंखामनि माग्राफोर सानो बेनो जाबाय अनलाजों दाउ बे अनलाजों दाखौ जों माबाददि बानाय बानायो होनोब्ला जोंनो गिबियावनो अनलानि उलला जा बेखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगगौ माइरं बे माइरंखौ जोङो दसे समनि थाखाय सोमनानै दोनो जाहाथे बेमाइरङा एसे गुरै जानाय आरो बेखौ जोङो जेब्ला गुन्दै खालामो अब्ला बे गुन्दै खालाम खालामनाया जाहाथे जोङो गोरलैयैनो खालामनो हायो बेनि थाखाय जों बे माइरंखौ दसे बे सोमखनायनि उनाव बे नखौ जोङो मोनसे दै मोजांजों खिरखा एबा फिलाखायाव लानानै जों बेखौ मोजाङै सुनाय जायो सुनायनि उनाव बेयाव जा थानाय दै बेखौ दैफोरखौ जोंङो सरथना होगोन एबा बेयाव जाहाथे दैफोरा थाया बिनि थाखाय जों दसे सम बेखौ फोराननाय फोरानदोंनाय खालामनानै दोनो खामखांनायनि उनाव जोङो बे जा अनला बे अनलाखौ जोङो दिंखि एबा उलार आरियाव जोङो देनानै बुन्दि खालामनाय जायो नङाबा आथिखालावथ' जोंना गोबां मेसिनारि बेसादफोराबो जेरै मिक्सार ग्राइडार बेयावबो जोङो बुन्दि खालामनाय जायो आरोना। गुबुन सानसेया जा दाउ बे दाउ खौ जोङो गिबियावनो मोजाङै साब सिखोन खालामग्रोनाय जायो जाहाथे बेनि जा गां आरिफोरखौ एबा जो आं आरारिफोरखौ जोंथ' जायैखाय बियावन' साफा खालाम खायो बेनि उनाव बे जा बेदर बेखौ जों इसे गोदानानै फिसा फिसा बाहागो खालामो खालामनायनि उनाव जोङो आरो फिन खेब्बाव बेखौ मोजाङै सुयो सुनायनि उनाव जा दाउ बेदर बेखौ जोङो मोजाङै साराय गुदुंङाव थाव एसे होननानै बेखौ जोङो एवफ्रांगोरनानै बा एवदबनानै लायो एवदबखांनायनि उनाव जोङो गुबुन फारसे जाय जा अनला बे अनलाखौ जोङो दै दैयावफा गिबियावनो जों सारायाव दै होयै होनायनि उनाव जेब्ला बे दैया गोदौवो अब्ला जों दैजों लोगोसे जों खारैखौ होफायो होफायनायनि उनाव नांगौ बादियै नोंनि गोसो बादि एबा नांगौ बादियै जों खारैफोरखौ होयो खारैफोरखौ खानायब्ला जों बेयाव जेब्ला दैया खारै जेब्ला गोदौ अब्ला जों बेयाव जा अनला देनाय अनला नि गुन्दै बेखौ जोङो बेयाव होना होयो आरोना एसे एसे गारनानै होयो होनायनि उनाव बेखौ जों दसे खेब्बाव दसेबाव खोबहाबनानै जोनङो जाहाथे बेयो मोजाङै गोदौवो गोदौनानै जाहाथे बे खारैफोरा मोजाङै नाङो बेनि उनाव गोदौखांनायनि उनाव थाखोनखौ बोखारनानै बेयाव जा बेदर एवफ्रामनानै लनानै बे बेदरफोरखौ जोङो बेयाव होनानै होयो आरोना होनानै बेदरखौ हायो बेनि उनाव आरो‌ बे होखांनायनि उनाव सेब बा जोङो बेखौ मोननानै गोदौ होनो थाखाय दसे समनि थाखाय खोबनानै दोनो खोबनायनि उनाव दसे समनि उनाव जोङो बेयाव बोखारनानै जायो जाया नांगौ बादियै म स्ला मस्लि जेरै बानलु सामब्राम जेरै जाब्रां हाइजें आरिफोरखौ जोङो होयो लोगोसेनो जोंनि गंगार धुनदिया जारं बेखौबो जोङो होनाय जायो बेयाव जोङो अनला खालियाव जों गोबाङानो गंगार धुनदिया जा दं खौ होयो मानो होनोबा बेयो अनला खारियाव होयोब्ला बेनि जा मोदोमनाय बियो साबसिन हामसिन खालामबावो आरोना अनला खारिखौ बेनि थाखाय जोङो बे गंगार धुनदियाखौ होनाय जायो बेनि उनाव जों दसे इसोरनि थाखाय खोबहाबनानै ओ दैफोरखौ नांगौ बादियै जोंनि ओ हिसाबै जोङो बे दैखौ फोरानो फोरोंखांनायनि उनाव जोंना ना आरो ओ अनलाजों दावजों ओ रेदि जानानै ओ रेदि जायो आरोना औ नोंथाङा जा ओ जेरै ओ माइबा फोरो आरो दोरोङारि जोंनि दोरोङारि जाग्राफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोवमोन नामा?
औ नोंथां हागोन नोंथां दा जोंनाथ' दोरोङारि जानाय होनबाथ' जोंना उम बेयो नारजिजों अमा बेयोथ' जोंनिया जोबोरै ओ उम सिनाय थानाय ना नोंथां बेखौ जोङो गोबां गोदोनिफ्रायनो जाबोगासिनो दं आरो आथिखालावबो जों गोबां जानायखौ नुयो आरो नोंथां। दा जोङो नारजिजों नारजिजों जोङो अमा जानो गोनांब्ला जों गिबियावनो नारजि खौ जोङो बानायग्रोना लानांगोन आरो जों नारजिखौ आथिखालावथ' जोङो गोबां हाथाय बाजारफोराव जायहा फाथो बागान दङ बैफोर फाथो बागान बानायग्राफोरा बै नारजिनि बेलाइखौ फाननो आरो नोंथां अब्ला जों बै फा फाथो बिलाइ ओ फाथोखौ जोङो बायना लाबोयो अब्ला बेनि अनगायैबोथ' जोङो न'आवनो जोङो फाथोखौ बानायनो हायो आरो नोंथां जेब्ला जों फाथोखौ जोङो दुब्लि फोथाराव सारनानै होयो बेनि बेगरखौ अब्ला जोंना फाथो फाथोनि बिफाङा गोब गोबाङै रज'यो नोंथां रज'ब्ला जोङो फाथोनि बै गोथां बेलाइखौबो जोङो जायो आरो थां एवनानै नङाब्ला जों बायदिसिना ओंख्रिफोरजोंबो जायो आरो नों थां बेनि बेनि उनाव जोङो बै फाथो बिलाइखौ खानानै जोङो जेब्ला सान्दुङाव फोरानो अब्ला बै फाथो ओ बै बिलाइनिफ्रायनो जोंना गोरान बिलाइखौ जोङो मोननो हायो अब्ला बै गोरान बिलाइनिफ्राय जोंना नारजि नारजिजों अमाखौ संनाय आरो नोंथां। जोङो नारजिखौ माबायदि संङो होनब्ला जोङो नारजिनि बे गोरान बिलाइखौ जोङो दैयाव एसे गोबाव सोमना दोननांगोन आरो नोंथां जाहाथे बैयो बेयाव थानाय जोंना बिलाइ सेवनायफोरबो थायो आरो नोंथां बे बिलाइ सेवनायफोरखौ जों मोजाङै गारनानै बेनि उनाव बायदिसिना जोंना हाद्रि थायो बेफोरखौ जों मोजाङै सुना लानांगोन बेनिनाव थाराखौ जोङो मोजाङै गारनांगोन आरो नोंथां। थाराखौ गारनानै जोंहा बे सारायाव जोङो लानानै बेखौ दै एसे होनानै जोङो गोबाव इसे गोदौ होनांगोन गोदौखांनायनिनो जोङो खारै रोसि खारै रोसिखौ जोङो होनानै बेखौ जोङो खोबना दोननानै जों गोदौहोबाय थानांगोन आरो। थां बेनि उनावथ' जोंना अमा बेदर अमा बेदरखौथ' जोङो बायदिसिना बिसिना जायगायाव मोनो जेरै द'खानावबो मोनगोन जोङो द'खान माने जों स'काव मोनगोन आरो थां स'क स'कनि उनाव जों हाथाय बाजारफोराव मोनगोन बेनि उनाव जों न'फोराव खौबो जों मोनो आरो नोंथां बेखौ जोङो गोबां जेरै मागोफोराव जोङो खाना जायोब्ला जोङो अमा बेदरखौथ' जोङो मोनखायो आरो नों थां बेनिफ्रायनो जों अमा बेदर खौ लानानै जोङो बेखौ बाहाय फिसा फिसा गोदा नांगोन आरो नांथां जाहा थे जोंना नारजि नारजियाव जोंना संनायाव जानायाव जोंना गोथाव जायो बेनिखायनो जों फिसा फिसा संनानै जों नारजिजों गलायनानै जानांगोन बेनि उनाव जोङो बै खौ जोङो बेयाव जों खारै होनाय जोङो ना नारजियाव बैखौ अमा बेदरखौ जोङो होनांगोन आरो। बेनि उनाव जोङो बेखौ एसे गोबाव गोदौ होबाय थानांगोन संख्रै जोङो फालौ नङाब्ला जोङो बायदिसिना मस्ला होयो आरो नोंथां बेफोरबायदि मस ला होनानै जोङो बेखौ गोदौबाय थाखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला जोंना मोनो अब्ला जोङो बेखौ जानाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलथिं बेबायदि नारजिखौ जानाय जायो आरो नोंथां। औ नोंथां होमबा जोंना टाइमाबो थौबाय नोंथां औ गोजोनथों नोंथां।
औ गोजोन्थों।